हेल' औ
खोनादों ना नों
औ औ खोनादों।
मा खालामदों नोंथाङालाय
थ' दायो ओव दङ माने जिरायनानै दङ नोंथां नोंथाङालाय?
आबो ओरैनो दं नोंथां जेरायदों ओरैनो
औ
नोंथांजों फंसे खोथा रायजलायनोसो फन खालाम
अह रायलाय जागोन दे मा खोथा रायलायनो गोसो
औ दे माने बर' फोरा बैसागुखौ माबायदि खुङो माबायदि जायो माबायदि रंजायो बेनि सोमोन्दैसो आं नोंनाव सोंनो कल खालामदोंमोन आरोना नोंथां
नोंथाङा खोथानो खोन्थानो हागोन ना?
नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना? नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना होमबा?
भइसखौ बहुद खम खोनादों आं खोनफैयखौै
हेलौ नोंथां हेलौ
हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा?
अह अह अह
अह नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना बेनि सोमोन्दै?
बैसागुनि? बैसागु होनोला माने जोङो मिथिंगौ बे बैसागुआ बर'फोरनि मोनसे ओ मोनसे ओ गोदोरथार फोरबो जायखौ माने गासैबो बर' हारियानो खुंनाय जायो बेखौ जोङो बोसोराव जोंनि एप्रिल दाननि ओ एप्रिल दाननि जेरै फरटिन फिफटिन बिदिनिफ्राय माने जागायनायखौ नुनो मोनो। स' बियो ओ जोंनि बर'फोरा माने बे एप्रिलनि गेजेरावहाय माने मुं माने गोदान बोसोर होननानै फालिनाय जायो आरोना माने गोदान बोसोर होनानै सान साननानै लानाय जायो आरो बे बैसागोआ माने जोंनि बर' रावनि मोननै ओ बाथ्रानिफ्राय दानाय जायो।
औ
माने ओ बै आरो सागु मोननै मिनिं माने बे मा होनो जागायजेनन्नाय होननाय जायो आरोना आरो ओ बैसा सागु होननानै बुङोब्ला जोंनि बैसागु माने ओ जागायजेननायखौनो होननाय जायो आरोना बे जागाय जेननाय माने गोदान बोसोरनि जागायजेनन्नाय बेखौनो बुंनाय जायो आर ना ओ बेखौ जोंनि माने बैसागुआव माने गोबां ओ रोखोमनि दङ जेरै मोसौ बैसागु खाथि गासा होनाय दमासि माने बेफोरबायदि आरो ना गोबां थायो जोंनि बर'फोरा जोङो बैसागुनि बागै रायलायोबब्ला जोङो बैसागु समाव मानसि जोंनि बर' आइजोखौ नुनो मोनो जोंनि न' सा साफा खालामनाय गासैबो जोंनि आबहावा आरो आबहावाफोरखौ साफा खालामजोबनाय आरो बिसोरखौ नुनो मोनो बैसागु समाव गोदान गोदान गाननाय जोमनाय आरो गोदान गोदान बर'फोरनि गानग्रा खौ माने मोजाङैनो ओ प्रिपेयार खालामनानै माने गाननायखौ नुनो मोनो जेरै दख'नाफोरखौ गानोब्ला दख'ना गोमोखौ जोङो बांसिनै नुनो मोनो। मोनो आरो आर'नाइ फालि गोजा लानाय बेफोर जायफोरा माने जोंनि बर' आइजोफोरा दानानै मोननाय ना बेखौहाय माने बांसिनै खालामनायखौ माने ओ गाननाय जोमनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो आरो ओ बे समावनो गाननाय जोमनाय थांनानै जोंनि ओ मन्दिराव बबेबा थानसालिफोराव थांनानै गसायनियाव माने बोर बियो आरोना जाहाथे ओ बोसोर गोदाननि निफ्राय लानानै ओ गासैबो सान्थि दोनो आरो ओ जानाय लोंनाय मोनफ्रोमबो गासैयावबो इसोरा माने गसाया हेफाजाब होगोन होननानै माने बिदि आर'ज खालामो आरो ना आरो मोसौ बैसा बैसागु होननानै बुङोब्ला माने मोसौखौबो ओ थुखैनाय जायो आरोना आरो साजायनाय जायो आरो ओ माखासे ओ गा गानफोर बर' सल'फोरबो दङ आरोना खु ओ खुगा मेथाइफोर जेरै ओ माने मोसौआखौ माने गिदिर गिदिर जानो थाखाय बोर बिनायखौ नुनो मोनो इसोरनियाव आरो माने बिसोरनो ओ माने जोंनि थाखाय माने बिराद गोनांथार ना मोसौफोराथ जेरै हालेवनानै जोंनि थाखाय आबाद हो यो मोनफ्रोमबो आबाद माने जिखुनु आबादखौनो माने होनाय खौ जोङो बांसिनै नुनो मोनो आरोना आरो मैसागु ओ बैसा सागु समाव ओ गोबां ओ दामग्रा दामो जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा बे बेफोरबायदिखौ दामनानै माने गोबां जोंनि बर' ओ सेंग्रा सिख्ला जाखांफुनाय मानसिखौ आरो जोंनि बोराय बुरै ओ आइ आफा बे बिसोरखौबो माने न' न' थांनानैहाय गासैबोनि न'आव थांनानैहाय माने ओ मोसानाय आरो रोजाबनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरोना स' नोंथाङाबो एसे नोंथांनिखौ फोरमायना होनो हागोन नामा
जों मिथिनाया बिदिनो जिद' ओमफ्रायो बिदिनो फिफटिन सिक्सटिन बे मोनथामावनो बांसिन फालिनाय जायो आरोना उम गिबियावनो जोंना गिबियावनो जोंना जेनेबा बर'फोरा बोसोर गोदान हिसाबै लानाय माबाखौ दानखौहाय बैसागु थारिक बैसागखौ लानाय जायो आरो
औ
दा बेयावहाय चैत मास नि लास तारिकावहाय गोखा गोखै जानायनि उनाव जानायनि नाय बैसागनि एक थारिख सानसेनि बैसागु जायो आरोना फुङावनो मोसौनि फैसागु खुंनाय जायो बिदिनो मोसौखौ दैयाव लाङो दै बियो ओमफ्राय बिदिनो हांगारनि फोथा थुनानै होयो आरोना थाव गबैजों गब मोस सखां बिदिनो लाव खुन्दुं माला फायो ओमफ्रायो थुखैखांनानै लाव फाव मारला गानहैनानै बिदिनो लावफफ फोथाराव होलाङो आरोना बे मफोरखौ बेनिफ्राय मानसि बैसागु हिसाबै मानसि बैसागु फालियो आरोना अखानायै माबायावहाय मानसिनि बैसागु फालिखांनायनि उनावहाय साफानायै बिदिनो सैमानि बैसागु सैमानि बैसागुबोथ' फालिनाय जायोना नोंथांमोननिथिं बेखौहाय नै दायाव नै दिनावहाय फालियो आरोना नोंथां आंलाय जोंहानि बैसागुखौ बिबदिनो मानसिनि बैसागुखौनो आं खोन्थानोसै जोंथिं माबायदि फालियो बिबदिनो बैसागुनि एक तारिकावहाय बयबो दुगैस्रां लोबस्रां थाथौखौ सिबस्रांनानै बाथौआव लिरस्रां लस्रां बे मानसिया खुलुमस्राङो आरो बिदिनो उन्दैफ्रा गिदिरफोरखौ खुलुमनानै बोर लायो गिरिरफ्रा उन्दैफोरखौ अननाय होयो आरो ओमफ्राय न'आव बिदिनो बयबो खुलुमस्रांलायनानै मान होलायनानै गामिनि गिदिरफोरखौबो बिदिनो न'आव थांनानै खुलुमहरयो आरो न फ्राय न' खुलुमांनानै बिदिनो गाननानै बयबो ज' जाललायनानै बेदफोर बेदरफोर एवनानै जायो आरोना नोंथां जोंनिथिं बयबो ज'नो
ओमफ्रायो बिदिनो ज' ज' ओंखारलायनानै गामि गामि जेन'बा न'खर न'खर गामिनि बयबो ' ज' जालायनानै सेंग्रानि सेंग्रा सिख्लानि सिख्ला ज' जालायनानै
औ औ
बयनिबो न'न हाबनानै बेरायो आरोना नोंथां
औ औ नों थां औ
ओमफ्रायो बिदिनो सोरबा सोरबा बिदिनो बेदर ना एवनानै होयो। जोंहाथ' बर'फोरनि बैसागु रंजा जानायाव जोंहा जौबो बाहायनाय जायो नोंथां
औ औ नोंथां
जौफोरबो बिदिनो जौफोरबो हाननानै होयो जोंहा एसे एसे जेनेबा बैसागु रंजानाय थाखाय जोंहा गिबियावनो जौआ गोनां जोंथिंजायथ' बयबो जौखौ बाहायखायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ जोंहा जौखौ जौफोरखौबो गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोखानाय हिसाबै बयबो सुबुंफ्रानो गावबा गाव न'खर न'खर एसे गोबावनिफ्रायनो संनानै दोनखायो आरोना नों
औ औ औ नोंथां औ
बिबदिनो बयबो एसे एसे लोंलाय लायो आरो ना नोंथां। बेरायनाय समाव बिब्दिनो सानब्रै सानबासोखौ बयनिबो न'खर न'खर खर हाबनानै फालिनाय जायो आरो ना।
औ औ औ नोंथां आरो जोंनि बे ओम बैसागुआव जाग्रा जेरै जोंनि देहानि थाखाय मोजां जानायनि थाखाय जेरै गोखा गोखै जानायखौबो जोङो माने मेरला नुबोबाय गोदोनिफ्रायनो आरो बेयो मोनसे नियमखा आरोना। जेरै माने गासै बो मैगंखौहाय जेरै ओ मानि मुंनि माइ सुन्द्रि आरो मैगंखौनो माने बारा गोसोआव थानो नाङा दिंखिया बेफोरबायदि माने हाग्रानि मैगंखौ नागिरनानै माने जानायखौ गोदोनिफ्रायनो नुबोबाय थायो आरो ना। आरो बे मोनसे बैसागुआवहाय ओ खाथि गासायाव माने ओ जों माने माइखौ माइ बेफोर आबादफोरनि थाखाय माने बिनानै होनाय जायो आरो माइयाव ओ माइ बारियाव थांनानै माने आवाथि सावनायखौ माने नुनो मोनो आरोना जोङो। आरो बे समावनो मोनसेनि गोर होनाय माने जिगाबजों बानायनाय न' बेखौ बानायनानै माने सावनायखौबो नुनो मोनो आरोना बे दिनावनो मोनायाव माने मानसिफोरनिफ्राय मैगं खांनानै जोंनि गामिनि मानसिफोरा माने ज' जानानै सेंग्राफ्रा ज' जानानै माने ओ संनानै जालायनायखौ बिराद गोदोनिफ्रायनो नुबोबाय थानो मोन्दों आरोना। स' ओ नोंथांनि माबाफोर बुंबावनांगौ दंमोन नामा? खोनादोंना नोंथां?
औ मा होनदोंमोन?
नोंथांना माबाफोर बुंबावनांगौ दंमोन नामा?
बुंनायाथ' आंनि सोंथियाथ' बेनोमोन नोंथां
औ औ स' समाबो जानो हमबाय नोंथां। नोंथां जोङो माब्लाबा सम मोनोब्ला मोजाङै रायलायसिगोन ना नोंथां। होमब्ला जोङो लाखिथ'नोसै नामा? औ दे नोथां।